औ
ओं
हेलौ नोंथां खोनादों ना
ओं खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुंनाय आयदाखौ
औ ओ जोंनि आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि दानाय लुनायनि एबा दानाय लुनायाव बाहायनाय आगजुफोर लोगोसे आबाद मावनायाव बाहायनाय आगजुफोर आरोबाव मा होनो नाहा मैहा थांनायाव आरो आगजुफोर मैहुर खालामनो थांनायाव बाहायनाय आगजुफोर एबा थोंजोंङै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि संसार जानायाव बाहायनाय आगजु फोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावराय जागोनना
औ-औ ओं सावरायजागोन नोंथां जोंहाथ' बर'फोरनि दानाय लुनाय एबा आबाद मावनाय एबा संसार जानायाव बाहायनाय आगजुफोर होनोबा गोबां दं नंङा होमबा
औ नंगौ थारैनो गोबां गोबांखौ जों नुनो मोनो आरो
आरो बेफोरनि गेजेराव जों बांसिन औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बेयो थारैनो औवाखौनो जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नंङा होमबा
औ नंगौ थारैनो
ओ बिदिब्ला आं जोंनि आबाद मावनायाव गोनां जानाय माखासे आगजुफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायलांनोसै आरो मा मा खामानियाव बाहायो बेखौबो एसे फोरमायलांफानोसै नंङा होमबा नोंथां
औ नों जागोन दे नोंथां फोरमायग्रो दे बि
औ-औ ओ नोंथांङा बुंखादों नंङा होमबा
औ
आबाद मावनायाव जोंहा जेरै नांगोल खदाल मै बायदिसिनाखौ बाहायो आरो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ नांगोल नांगोल होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो हालेवनो बाहायनायखौ जों मिथिनाबा मोनथि मोनो आरो। हालौनो थाखाय जों नांगोलखौ बाहायो नांगोलबो जों नांगोल मुथि
नांगोल मुथि जाय नांगोल मुथि थायोना नङा होमबा जाय
औ-औ नंगौ
फाल दोननाय जायो जेराव। बेखौ जों बिफांजों बानायो नाथाय आ मा होनो नांगोल दिला नांगोल दिलाखौ जों खायसेया औवानि बाहायो आरो खायसेया ओ बिफांनि बाहायो आरो। लोगोसेनो जोंहा नांगोल थाबाल' जोंहा जुंगाल जुंगाला जों मोसौ मोसौ हाले एवनायाव बाहायो जों मोसौखौ जेनेबा संग्रायनो थाखाय जों जुंगालखौ बाहायनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ ओमफाय जोंहा बेबायदिनो मै मैखौ जों जेब्ला हालेवगोन एबा सामार खारायगोन नङा होमबा अब्ला सामा सामार बुनो थाखाय एबा मै बियुंजों हाथरसाफ्राखौ गेब्रु होनो थाखाय जों मैखौ बाहायनाय जायो। ओमफाय बेबायदिनो जों नांगोल जुंगाल थांखांनायनि उनाव जोंहा ओ खदाल खदलाथ' नोंथाङा मिथिखागौयानो खदाला ल'हा माबानो जायो होननानै लहानि जायो होननानै लोगोसेनो खदाल बिखुङा जोंहा औवानि जाखायो बेखौ जों आलि दाननाय, खोनाय, हा जावनाय बायदिसिनायाव बाहायो आरो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ।
बिदिनो ओमफाय ओ हुखेन दङ' हुकेनखौ जों माइ खायनायाव बाहायो। माइ खायनाय माने जिगाब खायनो थाखाय आरो जेब्ला मारा होयो अब्ला जिगाब खायनो थाखाय। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
अ बिनिफ्राय दङ' जोंहा हासिनि बा खा खायसे खायसे जायगायाव खाबिनि होनना बुंनाय जायो दै नोंथां।
औ
ओम हासिनि जोंहा हाग्रा हनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौबो दा खौ हनो थाखाय बेबायदिनो आरो दङ' सानद्रि, संग्राय जाहा माइरं माइरं सालिनो थाखाय सान्द्रि बाहायो। जावनो थाखाय संग्राय बाहायो। बेबायदिनो सानदांगा बायदि बायदि नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला रयना जों जेब्ला मारा होगोन ना अब्ला जों रयनाजों ओ माइखौ बोनाय जायो आरो जोंहा दङ' बेबायदिनो ओ सानद्रि-संग्रायखौथ' होनलांखाबाय नङा होमबा नोंथां आरो नाहा-मैहा थांनायाव नाहा-मैहा थांनो थाखाय जोंना जेखाइ-खबाइ सेन, ख'खा, खाखि फल' दङ' आरो नोंथां बेबायदिनो ओ खुसि खुसिया सुलि बायदिफोरखौबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहायो नङा होमबा?
औ
औ आरो गोदोनि दिनावथ' आरो जं बायदिसिनाबो बाहायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय ओ इखौ जों नुनो मोनासै आरो बिनिफ्राय दंबावो जोंहा गोबां बेबायदिनो नाहा मैया थांखांनाय थांनायनि बाहायखांनायनि उनाव जोंहा न' लुनो थाखाय जोंहाथ औवाखौनो बाहायखायो बेखौथ' मिनथिखासै नङा होमबा औ औ गोदोनि दिनाव आरो न' लुनो थाखाय औवा बाहायनायजों लोगोसे ओ खानो थाखाय औवाखौनो जों थेंगल जिरनानै बाहायनाय जायोमोन बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गोबां दङ' माने बुंबाबो बुंजोबनो हाया गोसोआवसो फैलायलाङा आरो माखासे खौ रायखांनो हाख'लायलाङा खोनादोंना नोंथां औ गोनां जानायाथ' आरो जोंनो मा गोबां गोनां जाखायो नङा होमबा औवायानो बेफोरनि गेजेराव औवाखौ जों बांसिन गोनां जायो आरो बेबायदिनो दङ' गोबां दङ' बुंनोनो हाला माथो नोंथां माने गोसोआवनो फैख'लाय लांला आ नों आं बुंलांखांनायनि उनाव ओ जोंहा हासिबफ्राबोथ औवानिनो बानायो जों गोदोनि दिनावथ आरो मा होनबावनो आरो
आरो गोदोनि दिनाव औ दानि दिनाव माने खादा बाहाय खादाफोरखौ जों प्लास्टिकफोरनि बाहायोमोन बाहायो नङा होमबा नोंथां नाथाय गोदोनि दिनावथ आरो खादाफोरखौ जों औवानि हेबनाय नुयो गिसिबखौबो औवानि हेबनाय नुयो गोबां माने गोदोनि दिनाव माने बुंनो थाङोबा बिफां लाइफां आरो औवाफोरजोंनो गोबां बाहाय बाहायोमोन आरो जोंनि सुबुंफोरा जेरै दाउ दोननो थाखाय दाउ दाउ गन्द्रा दाउ खाथाख बिदै दैनो थाखाय खाथाख नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो गोबां दं माने बुंनोना हास्लाबला हास्लाबला माने गोसोआव फैखदिया आरो नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायदो दे
औ नोंथाङानो गासैखौबो बांसिनानो फोरमायलांखाबाय थिग बेबायदिनो आं जि दानायाव बाहायनाय आगजुफोरनि सोमोनदै एसे फोरमायनोसै
औ अ नोंथाङा जि दानायनि सोमोन्दैबो बुंदोंमोन नङा होमबा माने बावना थादों आरो नोंथां
औ औ जोंना जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आसार खान्थि बायदि एबा हुदा होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा
औ बेयो माने दोरोङारि खान्थि होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नोंथां
औ दा बेयावनो
औ औ
औ औ औ ओ दा बेयावनो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मथेनो मा होनो ओ जि दानायावबो गोबां माखासे औवाफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
जेरै जेरैबायदि साल खुनथा गायनायाव बो जों औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो लोगोसे मा होनो थार गानदैफोरखौ ओ बानायनो थाखाय दंफांफोरनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबो मि थिंगानिफ्रायनो मोननाय नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
लोगोसे सोरखि आरोबाव माखासे गनसिफोर आरो बिदिनो गरखा आरोबाव माखासे मा होनो ओ औवानि राज सो बैफोर बानायनायखौबो जों जि दानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
ओं नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बै जि दानायावबो जि सोंनायाव जेसेबांखिनि आगजुफोर नांगौ जेरैबायदि मा मा होनो गुबुन मा मुंफोरखौथ' एसेबां मिथिजोबलिया थेवब्लाबो जि सोंनाय एबा दानायाव जेसेबांखिनि माखासे आगजुफोर नांगौ जायो बेफोरखौ बांसिनानो औवानिफ्रायनो बानायनानै
ओं ओं
नुनो मोनो नङा
नोंगौ नंगौ नं नोंगौ जेरै आ जोंहा साल खुंथायानो जाबाय नङा होमबा साल खुन्था गनसा ओ बेयाव बाहायबावो जों लेपदा ना मा होननाय बाहायबावो आरो जोंहा ओ बेबायदिनो
मा होनो बेखौ गनसाखौथ' होनखांबाय गराय बायदिसिना बै ओ ओ जि जेब्ला जिखौ गोजौ गाहाय खालामनाय जायोना नोंथां जों जे ब्ला मा माखुखौ बोयो नङा होमबा बैखौ बैखौ माबानो थाखायबो जों गाहायाव गन गंनै होनाय जायो
औ बेफोरखौबो गासैबो औवानिफ्रायनो बाहायनायखौ नुनो
ओं माने बिनि नामखौ बावबाय आरो आं नोंथां
औ मुंफोरखौथ' इसेबां मिथिजोबनाय जालिया मानोना आथिखालाव बेफोर जि दानाय हुदायाबो एसे खम जाबाय नालाय नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलाव बेफोरो जोबां गोबां खम जाबाय होननानै जों बुंनां मानोना आथिखालाव बांसिन इनदाट्रि एबा उइभिंफोरावसो दानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
ओं नंगौ नंगौ माने ओ गोदोनि समावथ' न'खरसेायाव गंसेबाबो इसानसालि थायोमोन नाथाय दानि दिनाव गामि दरसे गंसे सानसालि मोनसोबो नुनो मोना दे जों नङा होमबा नों
औ गामि दरसेयाव गंसे
ओं आदसा नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जोंना थिननानै होनाय समाबो जोबनानै फैबायमोन नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ